हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ खोनादों। होमबा नोंथाङा जोङो मोनसे आदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव फन खालामनाय जाबाय जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै आरो नोंथां। जेरै जोंनिनो बा बर'फोरनि माने बर'फोरा गोबां समाव माखासे जेरै जोङो मैगंफोर जायो जोङो बोथोर लानानै बोथोर मैगंफोर जायो। ओमफ्राय आरो जोंनि माने मा होनगोन बेखौ दोरोङारि माखासे ओंख्रि फोरबा मैगं फोर दङ बैफोर मैगंफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
जागोन जागोन नोंथां जागोन।
होमबा आङो एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै।
औ जागोन दे नोंथां दे नोंथाङानो फोरमायग्रोदो
औ जोङो गोबां समाव जोङो न'आवनो गायनानै माखासे मैगं थायगं फोरखौ लायो दैज्लाङाव जोङो जाय मैगंफोरा दैज्लांनि थाखाय माने दैज्लाङाव गायजायो बैफोर मैगंफोरखौ जों दैज्लाङाव गायो थिग बेबाय बिदिनो आरो दै मेसें बोथोरनि मैगंफोरखौ जों मेसें बोथोराव गायनानै लायो बिनि गेजेरावनो आरो जोंनि गेजेराव मोनसे माखासे ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो सबाय ओंख्रि सबाय साम'जों जों जानाय बेनिफ्राय जोङो नारजि ओंख्रि बा नारजि अमाजों जानाय नारजि अमा बिबुजों जानाय बेफोरखौ जो मखनांगोन लोगोसे जोङो अनलांख अंख्रि अनला मेवाइ बेफोरो जोंनि दोरोङारि माने जोंनि गुबै जानाय होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन आरो
औ
औ बेफोरनि बेफोर नारजि नारजिखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो फाथोखौ जोङो फुोग्रोनांगोन बै फाथोखौ फो खांनायनि उनावसो फाथो गाजो रज'गोन देरगोन लावगोन बिनि उनावसो जोङो बिनि बिलाइ एबा बिजुफोरखौ जोङ हानानै फोराननानै जोङो बेखौ नारजि महरै मोननो हायो थिग बेबायदिनो जोङो बे नारजिखौ फोरानना लानानै गोबां गोबाव समसिम जोङो थिनानै जानो हायो जोङो बोसोरसे बा बोसोरनै बिदि समहालागै जोङो मोजाङै थिनानै दोनोब्ला जों बेखौ बेबायदि गोबाव समालासे जोङो जानो हायो दा बेबायदिनो जोङो नारजिखौ जानायनि अनगायैबो जोंनि ओ बर' समाज आव माखासे आसार खान्थिफोर दङ बै आसार खान्थिफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नु नुनो मोनो जेरै ओ मानसि थैनाय ओ बेफोरावबो जोङो बे नारजिखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेनि अनगायै जोङो जानायनि बेलायाव होनोब्ला जोङो नारजिखौ ओ गाहाय जोङो अमा बेदरजों जानायखौ जोङो बांसिन गोथाव मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ नारजियाव खारै होनानै अमा बेदरजों जोङो गोथावनो संनानै जायो बेबायदिनो जोङो नारजिखौ आरोबाव अनला ओ अनलायाव जोङो एसे ओ गोरान स्रोम स्रोम खालामनानै जोङो नारजि सिख्रेबना होनानै अनला ना नारजि सिखेबनायबो जोङो संनानै जायो। ओमफ्राय आरो माखासे समाव जोङो नुनो मोनो ओ बा आंबो जायो आरोना सम सम बेखौ ओ गो सोमना दोननानै जोङो जेब्ला बियो रुइगोन रुइब्ला अब्ला जों बेखौ बोखांनानै मोजां दैखौ सेबना लानानै जोङो बेवहा ओ सामब्राम गोजा ब सामब्राम गुफुर बेबायदिखौ जोङो हानानै होनांगौ सिफ्लेनांगौ ओमफ्राय बानलु जोङो हाना होनानै मोजाङै सिफ्लेनानै जोङो बेखौ बाथोन एबा खाजि बायदि बिदि जोङो खालामनानै जायो बिदि जाब्लाबो जोङो बेखौ जोबोद गोथाव मोनजायो आरो। ओम ओमफ्राय आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो मख'नांगोन मानोना जोङो अनला ओंख्रियाबो जों नुनो मोनो मोनसे आदम बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा गोथाव माने ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो बानायनो थाखाय आरो ओ जोङो जोंनो मा नांगौ ओ जोंनो गिबियावनो अन गन्दैनि गोनांथि जागोन। जायखि जाया जोङो माइरं माथा माइरं बा आलुवा माइरंखौ जोङो सोमनानै उनावहाय रुयोब्ला बेखौ जोङो दै स सर होनानै जोङो बेखौ थफसि एबा दिंखि एबा जोङो उवालफोराव जोङो देनानै गुन्दै खालामनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो दैखौ गोदौहोनानै बै ग्लाब ग्लाब दै गोदौनायाव जोङो एसे एसे बे अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होयो बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ सङो। दा अनदला ओंख्रिखौ जोङो बेबायदि संना ओ गाव गोजा संनानैबो जायो बिनि उनाव जोङो माखासे समाव आ औवा मेवाइजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जायो।
ओम
ओमफ्राय सिब्रु बिबार बेफोरजोंबो जोङो ओंख्रिखौ बे अनला ओंख्रिखौ जायो जोबोद गोथाव जायो। बिनि उनाव बासिखा बिबार बासिखा बिबारजोंबो जोङो जायो। खार' खान्दाय बिबारजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जायो बेनि उनाव अनला ओंख्रि आरो ओ बे मोदुफुल ओ बिबार आरो जों बिनि बिलाइ बेखौबो जोङो अनला ओंख्रियाव होनानै जायो। बेबायदिनो आरो माने से सेवालि बिबार बा सजना बिफांनि बिबार बिदिनो गाम्बारि बिबार मालाबा समाव आरो सनारि दं बिफांनि बे बिबार गोमो गोमो बारनाय बिबारा बेखौबो जोङो अनला ओंख्रियाव होनानै संनानै बेबायदिनो जायो आरो बेफोर ओंख्रिफोरखौ माने जानोाव जोबोद गोथाव मोनो आरो जेबो जाहाथे जोङो बेखौ जायोब्लाबो जोंनि देहायाव जेबो खहा जाया एबा मानोना जों बेयावहा बे ओंख्रिफोराव जोङो रासायनारि बायदिसिना मुलि एबा हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो जों बेखौ जाब्लाबो जेबो खहा जाया बे लोगोसे जोंनि उदैफोराबो माने गाज्रि जाया माने खायसे खायसे जोङो ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला जोंनि उदैयाव जेंना सोमजियो बायदिसिना रिसेन्टलि मालाबा फिनायै बेबायदि जानो नागिरो नाथाय बै फोरोंगिरिफोरखौ जों जायोब्ला बेबायदि जेंनायाव जोङो जेबो गोलैनो नाङा आरो गोलैनो माने गोलैया आचसा नोंथां होम्बा नोंथाङाबो बे माखासे जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रि बा मैगंफोर जानायनि बेलायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ आंबो नोंथां बिदिबा आं जा मिन्थिगौ बेखौहाय जोंनि ओनसोलथिंनिफ्राय मा मा जायो बेफोरखौहाय आं एसे फोरमायना होनोसै
औ जागोन दे नोंथाङा
दोरोङारि ओंख्रि बा मैगं थाइगंफोरनि सायाव सावरायदोंथ' आङो गिबियावनो मैगं थाइगंखौनो बुंग्रोनसै
नांगौ औ
मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोंहा मैगं थाइगंा जों दोरोङारि हिसाबै बा गोदो गोदायनिफ्राय बर'फोरा जाबोनाय हिसाबै गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगंफोर दङ। आरो बेनि गेजेरावनो खायफा मैगं थाइगंखौ जोङो न'आव आबाद मावनायनि गेजेरजों बा न'आव बारि बागानाव गायनानै लानायनि गेजेरजों फोनायनि गेजेरजों मोनो
औ
माखासेखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय बा न'खरनि बायजोनिफ्राय जोङो बुथुमनानै जायो आरो मैगं थाइगंखौ दा बे हिसाबै गिबियावनो जोङो बै गोखा गोखैनि बाथ्राखौ लाबोग्रोनो हायो मानो होननानै बुङोबा बैसागुनि गिबि सानखालि जे जों बर'फ गोखा हैैजायो दा बेयावहाय मख'नाय दङ जे माने सेजौ सेथा रोखोमनि मैगं थाइगं बेखौ थिंनानै ज' खालामनानै जे गोखा गोखै जायो। आरो बेबायदि जायोबा जोंनि देहायाव बेमार आजार जाया बा बेफोरनिफ्राय जोङो माने बारग'नो हायो होननानै जोंहा फोथायनाय मोनसे दङ। बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो आथिखालावबो जायो। दा बेयावहाय खांथिंनाय गासैबो मैगंफोरानो जोङो। माने बायहेरानिफ्राय खांथिंनानै जों लानानै फैयो आरो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बारियाव फोलायनो नाङा जिहेथु मिथिंगानिफ्रायनो जों बेखौ मोनखायो
औ
फोरा मैगं थाइगं सायख'नानै जानाय बेयाव गोबां आखा फाखा। दा बे हिसाबै ओ गोखा गोखैयावहाय होनाय माखासे मैगंफोरखौ आं मोननै मोनथामसो मख'नि बेफोर जाहैबाय गिबियावनो खुंखा बेनि उनावहाय जोंहा थाहैबाय लाफा सायख' मानिमुनि खिफि बेन्दों खुन्थायाइनारा बेयावहाय दिंखिया बिजौ दिंखियाखौबो होयो आरो बेनि अनगायै नोरसिं आरो बेनि अनगायै उसुमै एबा जात दि बेबायदिनो माने गोबां गुबुन गुबुन आरो दौस स्रेम रायदों माने। गोबां माने जों मुं मखजोबनो हायै बिदिनो हाग्रानि बेफोर गासिबो हाग्रानि नियानो बुंजायो आरो खारौ खान्दायनि बिजौ बेफोरखौबो जोङो होयो आरो बे खौ नोजोर होयोब्ला जों नुयो माखासे आं मोननै मोनथाम मख' मम मम मुं मखनाय जिहेथु मैगंफोर दङ बेखौ जोङो मुलि हिसाबैबो बाहायनायखौ नुयो जेरै खिफि बेन्दों बेफोर मोनसे माने मुलियारि लाइफां आरो बेबायदिनो खुन्थायाइ नारा बेफोरबो मुलियारि लाइफां बेबायदि ओ दा जोङो बेनिफ्राय मोनसे नोजोर होयोब्ला नुयो जे ओ जिहेथु गोखा गोखै जायो-जायोब्ला बेमार आजार जाया होननाया माने बै जायफोरनाखि लाइफांजों गोखा गोखायाव लगायो बेफोर बांसिनानो माने मु लि आहारि हारिनि लाइफां ओंखायनो जोङो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो। दा आथिखालावबोथ जोङो ओ नखरावहाय माने गोखा गोखैनि बाथ्राखौ दोनथयोब्लाबो ओरैनो थांनानै थानायावहाय जिहेतु दा बोथोराव जों ङो ओ माब्लाबा दिंखियाखौ जोङो एवजाब्रबनो थाखाय खानानै लायनो हायो बेबादिनो थास आथ जोङो गुदिनिफ्रायनो बिजौसिम जाजाजोबो होननानै बुंजायो थासखौ मानो होननानै बुङोबा थासखौ गोरलै समावहाय जोङो बिसं जायो बेनि उनाव देरब्ला थास बिथुरि जायो बेनि उनाव थास बिबारखौबो जायो बिनि उनाव थास आथिंखौ जायो आरो बिनि उनाव बिफाङा राननानै बोराय लाङोबा थास बेदरखौबो जायो।
बेफोरखौ जोङो माने ओ नखरनिफ्राय बा नखराव मावालासिनो बाहेरायाव रजनाय थासफोरनिखौ जोङो लाबोनानै जाफैनो हायो आरो आथिखालावथ जों आबाद मावनायखौबो नुनो मोनबाय आरो बेबायदि। दाथ मैगं थाइगङाथ माने बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोम खोमनि दं आरो बुंनानै फोजोबनो हाया ओमफ्राय नखराव गायनाय बा थ फोनायबाथ जोंहा लाव खुमब्रा जोगोनार जिंखा फोरला लाफा मैथा माने गोब्बां गुबुन गुबुन आरोना नोंथां बेफोर जों बरफोरा गासिखौबो जाजोबो आरो। दा समाबो जाबाय नोंथां जों सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै ना?
दे होमबा नोंथां औ।